हेल'।
औ नोंथां।
हेल'।
औ औ।
औ खोनादों।
नोंथाङालाय माथो खालामदोंनो?
आङो दा ओरैनो दङ गरमना बोथोरा ओंखायनो। ओरैनो न'आवनो दं सिथ्लायाव।
ए ओमफ्राय ओंखामफोर जाखांबायमोन नामा?
ओंखामाथ' जानाया जाथ'आाखै माने गरमखाय जाथ'नो हायाखै माने।
ओ।
जोंनिथिं कारेन्टबो गैयाना ओंखायनो।
गरमथार होमबा ना?
औ।
है जोंनिखैबो बिदिनो बिराद गरम। ओंखामफोरखौनो जानोनो हायाखै। माने मोनथ'वाखैबो नालाय ओरैनो दसे सम माने लामायाखै ओंखारबोदां। संगासिनो दं संनायालाय दसे थानानै जाहैनोसै माने औ नोंथां। जों एसे खोथा सावरायनोबा बायदिसिना सोंहरनो थाखायसो आं माने कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
आदसा औ सावरायजागोन दे।
नोंथाङा फ्रि बालाय ना?
औ फ्रि।
औ औ। नोंथां नोंथांनिसिमथ' आं बाथ्रा सोंनो सानदों जेनेबा। जोङो फिथाइ- सामथाइ, फिथाइ -सामथाइनि ओमफ्राय जों मा मा आसार खालामनो हायो मा फिथाइनिफ्राय जों अबे फिथाइनिफ्राय जेनेबा आसार खालामबा अबेया मोजांसिन जायो जेनेबा जोङो मोननो थाङो फिथाइनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायबा मोजां जागोन आरो। आरो आसारनि बाथ्रा जों माने जों माने आंना एसे दखान दं नालाय। दखानफोराव माने आङो गोजाननिफ्राय बिहरालासिनो लकेल हासार आं बानायनो सानदों जेनेबा। अबे अबे आसारा मोजांसिन जागोन जेनेबा नोंथाङा एसे फोरमायहर। बा एसे मिथियोबा आंनो माने बुहुत मोजां जागोन आरो नोंथां। दसे सम आंनो टाइम होनो हानायनि एसे बुंहरबानो जाबाय नोंथाङा।
औ आं दा माने बिथाङा होनदों जे आंनि सिगावहाय जों फिथाइ- सामथाय जों मा मा प्रदाक्सन खालामनो हायो एबा जों मा खालामनो हायो आरो दाथ' आं बिनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन हानाया आङो गोसोआव जि दं बेखौ फोरमायनानै होनोसै होनबा।
औ।
जोंथ' बे फिथाइ -सामथाइनिफ्राय जों बुहुत गुबुन गुबुन माने बेलेग बेलेग जों बुस्थुफोरनो हायो जों जाग्रा मुवा बानायनो हायो एबा जों जों मुलिफोर बरननो हायो हमनाला जोङो आं मोननैसो उदाहरन होनो आरो जे जोङो हमना ला थाइजौ थाइजौ फिथाइजों जोङो मेनलि जो आसार बनायो दाथ' आसारा।
औ।
माने जों सबबो जाखायो माने मानसि हारियनो माने आसार होनायखौ जों जाखाजोबो सबबो आरोखौथ' न'आव बनायबाथ' जों साबसिनबावसो जोंङो जेरै न'आवबो बनायो जों फेक्ट'रिफोरावबो जों बनायनाय मोनो एबा जों गुबुननिखौ बानायनाय खौबो जों जानो हायो
औ
आसारफोरखौ हमना ला जों थाइगौ मोनफ्राय माबानो आसार मोनरनो हायो जोथ' बेफोरखौ माने जों मालाबा समाव ओंखाम ओंखामजों ओंख्रि गैयाबा जोंङो माने जाग्रा मुवाफोरावहाय जोंङो रुथि जा ब्रेड जा जोंङो जिखुनु जों लगायनानै जायो आरो माने गोथाव मोननायनि थाखाय ओंखाम खहाबनायनि थाखाय एबा जों जानाय मोजां मिलु जाहायनि थाखाय आरो जोंथ' आसार जों जाखायो थाइजौजों जों आसार बनो हायो जोङो माला जों आसार बोरै बनायखौ एसे फोरमायनोसै होनोमबा आो फार्स्टावनो जोङो हमनानै ला नों थाइजौ फिथाइखौ जोङो गोरलैससे गोरलैहांबा राहा एसे राहांनायखौ जोङो फारटआवनो जोंङो फिथाइखौ हानब्रिसिगोन एबा ओमफाय जोंङो बेखौ फिसा फिसा फिस मोनसे मोनसे थुख्ला खालायजोबसिग आरो बेखौ
औ औ औ
ओमफफ्राय बेखौ जोङो खायफा रुयो खायफा ओरैनो फोरानो आरो जों हमना ला रुनानै जों फोरानो एफा जोंङो बेखौ रुवालासिनो होनो अब्लाबो जों फोरानो मोननैजोंबो जायो आरो बबेबाबो मोजां बबेबाबो माने। मोजां आरो जोंनि जानायनि सायावसो आरो बियो। सान्दुआ फोरानसिगोन बेनि माने एसे दैखौ रानोसिगोन। सिङैनिफ्राय जों मस्ला मस्लाफोरखौ जोङो रिलिउ खालामलायसिगोन मस्ला। फानलु संख्रि जोङो फार्स्टआवहाय जोङो बिनि उनावहाय जोंङो थावखौ गुदुं खालामो।
औ।
थाव ह नों मा मा रोखोमनि होयो मानसिबो बांसिन माने। गोथाव जानायाथ' जोङो सिबिं सिबिंनि थाव होयो माने इनक्रेस्बो जायो। जानायावबो मोजां आरो लकेलबो जाहैबाय दाथ' जों बेफोरखौ होनानै।
औ।
दै थावखौ फुदुंसिगोन ओमफ्राय जोङो इ आसार बै थाइजौ। बे जोङो भयेमफोराव जोंङो लगायसिगोन आरो बे। थावखौ थावजों लासि थाव गुदुं जों बेनि उनाव जों। बिनो नाय जोङो। मस्लाखौ होसिगोन सामब्राम गुफुर एबा जों बानलु होयो संख्रि होयो आरो। बेलेग बायदि बायदि मस्ला होयो बेफोरजों जों माने बनायनो हायो आरो आरो। बिनि उनाव जोङो भयेमखौहाय साननैसो सानदुंगआव दोनसिगोन। एबा जोंङो लामनानै दोनहैसिगोन। बेफोरजों माने सान माने सप्तासे बा सप्तानैनिनि उनाव बेयो बुसतुआ जा। नाय जाहैसिगोन आरो। आरो बेेल नोङा जोंङो हमना ला जोंङो। उम गुबुन फिथाइ जोंङो हमना ला जोंङो। ओ आफपेल आंगुर बेफोरनिफ्राय जों जुइस बरनो हायो जोंथ' बांसिन आपेलखौ जाखायो। गोथाङै जायै जों मोनथां। गो जायफायो बेथ' आरो जोंनि जायगायावथ' जाया बे आफेेल जोंनि गुबुन जायगायावथ' जों। गोजान गोजाननिफ्राय लाबोयो एबा जोङो मोनो आरो दखान दखान बेफोरखौ। बेनि उनाव जोंङो बानाय आरो। जुस बनायो जों फानलाबायो जों लोङो आरो जों थाइजौनिबो जुस बनायो। बिदिनो आरो आरो जों बै। आंगुरनिफ्राय जोङो जुस बनायो जोङो वाइन होनो बेखौ। जेरै दामि दामि जिनिस बनायो आरो।
औ।
ओमफ्रायथ' बुंनांगौआथ' मेरलागोन दा बिथाङा आंनि होननायखौ बुजिदोंबा एसे फोरमायफिननो हागोन।
औ। दा नोंथांनि बाथ्रानिखौथ' बुजिदों नोंथाङा फरमुला हरनायखौ माने बुहुत गोजोननाय मोनदों। नोंथाङा माने आं बांद्राय माने रोङामोन नालाय। आं माने गोजाननिफ्रायसो बिहरो बा माल बुस्थु बिदिनो आंनाव दखान दं नालाय। आसारनि बायदि। बायदिसिनानि जोंनिखै माने एसे ओ गरम बोथोरबो माने आसारखौ बहुत जायो मानसिफोरा बुहुत। सेल जायो एसे। एसे माने ओ सानसेयाव बिदिनो बयामनै बयामथाम बिदिनो थाङो। माने आं गोजानाव बिहरस्लायस्लाय माने आं गोसोआव सानबाय जेनेबा दाथ' दैज्लां बो नारेंबो मोनो जों माने आं बेफोरखौनो बनायनो रोंफेरा नालाय माने एसे नोंथांनाव सोंहरनाय जादों आरो बेनि बाथ्रा। जेनेबा आसाराव मा मा होयो मा थाव होबा मा मोजां जायो बिदिनो मा आ बायदिसिना होयो नालाय आंथ' नुफेराखैबो। ओंखायनो नोंथांनाव बे बाथ्राखौनो सोंहरनाय जादों आरो नोंथाङा आंनो बुजायना हरनायखाय खिथा हरनायखाय माने आं बुहुत गोजोन्नाय मोनदों जेनेबा आं माने एसे नोंथांनि बुंनायखौ माने बाथ्राफोरखौ होननायखौ माने आं रोंदों जेनेबा। बोरै बनाय नांगौ बेफोरखौ आं ट्राइ नायनाय नायनोसै बिदिनो आसार बनायनाय जेनेबा आरो नोंथाङा बुंबाय जेनेबा जुसफोरबो बानायनो हायो बे बो हायो जोंनो हायो जों माने जों गोजाननिफ्राय मानो बिहरलायनो दर कार जेनेबा जों जायगायावनो बनायनानै फानबा बांसिन प्रफिट बा लाब मोनगोन जोङो। फैसाखौ बांसिन मोनगोन जोङो। जों माने गोजानाव बिहरस्लाय स्लाय जों खुद बिदिनो बानायबा मोजां जायो आरो जेनेबा ना नोंथां।
औ
औ जेनेबा एबारनिफ्राय आं न'आवनो एसे ट्राइ नायनाय नायनोसै माने। गाबोनफोरनिफ्राय जोंनिखै माने दाबो थाइजौआ दं गाबोन हाननायनानै एसे फोराननायना फोराननानै दोननानै सप्तासे बा ओ सानब्रै सानबासो बिदिनो बनायनानै जेने बा आसारखौ बनायनो आं सेस्था खालामसै आरो नोंथां होननाय बायदिनो खालामसै। दा‌ आङो ओ जायाबा आरो बेफोर बाथ्राखौ आं उनावहाय बावोबा जेनेबा नोंथांनाव सोंहरनाय जागोन आरो। नोंथाङाथ' फ्रि थाखायो जेनेबा। औ बेफोरखौ आं बन औ बानायनानै नायग्रोसै जाया जाया बायदि मोनोबा आं नों थांनाव एसे सोंहरस्रोनानै जेनेबा आं ट्राइ खालामनायनोसै। बनायनोसै आंथ' रोङामोन नालाय नोंथाङा थांआ दा बुरजायाव गोजोननाय मोनदों आरो रोङि बाथ्राफोर खौबो रोंनाय मोनदों। ओ आं माने आंनो बुहुत मोजां मोनबाय आरो मानसिफोरा खिथायाखैमोन नालाय ओंखायनो नोंथाङा एसे सोलोंस्लिबा जेनेबा बुजायहरनानै बिदि इदि खालाम होननायखाय आं मानो एसे मोजां मोनदों आरो नोंथां बिनि एसे जेनेबा आरो एसे फोरमायबावनो हागोन नामा नोंथाङा
औ आ न
औ जेनेबा आंथ' बहुद खोनादों जेनेबा आसारावहाय जेनेबा जोङो थाव होनांगौ बा बायदिसिना सदाबा बेफोर बुस्थु बस्थखौ एसे बजायनो हाग नामा नोंथाङा
औ दाथ' नङो आसारखौ माने जों आं दा बिथांनो होननाया बे न'आव बनायो जों बिदि आरो जोंथ' ओरैनो बेलेग फेक्ट'रिफोराव ब बा जोङो बेलेग बेलेग मानेोङोोङ आसारखौबायाय क्ट'रियाव बनाय माने जोङो बुरा बुस्थु नांगौ आरो मा सोरबा सििनि थाखाय बेवहाय माबा होयो सदा सदा सदा फ फदखौ जनो नाय जसोर म मस्लिाय बानलु बानलु सदारफोर होयो ओमफ्राय बनायो आरो बिदिनो माने बिसिोरनि प्रसेसा एसे बेलेग जायो ए पेकिंखौ खालामलायो जेरै इसे माने बुरजा कुवटि ब नायो नालाय बेनि थाखाय आरो आरो इसोरनि बनायनाया माने रेगुलार जाबाय थायो माने बिसोरना जोबनो थाङा बिसोर माल बुस्थुखौहाय लकेलाव बायसिगोन बा एसे बुरजायैनो बिहरसिगोन बेनिफ्राय ज खमसेनो बनायो इसबो मेसिन दङ बिसोरनाव सुबिदा दं बनायनो थाखाय ओबफ्राय दा बिथाङा एसे होननायखौ बुजिदोंबा दा आरो जों फिथाइ सामथाय बा मा मोनै बेफोरखौ एसो फोरमायफिननो हागोन नामा
नोंथां हानाया हायो नोंथां दा नोंथाङाथ' जेनेबा जि बाथ्रा होनबाय आं हाय माने आं मोजां मोनदों नोंथां बुजायनायखौ जेनेबा जेरै आसार जेनेबा सदा बायदिसिनाखौबा जों मोजां जायो आरो आसाराबो मोजां थायो जेनेबा सेवनो चान्स थाया बेफोरनि बारैबो नोंथाङा बुजायबाय नालाय आं मोजां मोनबाय आरो दा नोंथां जों बुहुत साबायखर थाबाय नोंथां आंना दा एसे खामानि दं आरो आरोना न'आव न'आव लेंहरगासिनो दं दा नोंथांसो माने इयावनो दोन्थ'नाय ज जासिगोन गाज्रि मोननाङा
अ दे दे हबालाय दे